हेलौ हेलौ
खोनादोना
औ खोनादों
मा खामदो
दङ बिदिनो आतसा नोंथाङा ओ नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनि खोनादों
अ दे
आं नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आ जे जोंनि बर'फोरनि मादाव माने बर'फोरनि बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनाया मा मा माने बर'फोरनि गेजेराव मा मा गाननाय जोमनाय बेबादि दङ बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बादै खोन्थानो हागोन नामा?
गाननाय जोमनायनि बागै सब ओ सब गासिखौबोथ' मिथिया जिखिनि मिथिगौ बेखौ खोनन्थानोसै आरोना
औ
फार्स्टआवनो बर'फोरना फैयो आर'नाइ
औ
द'खना
ओम
गामसा
ओ
बेनि उनाव आरो
गामसा गामसा होनोबाथ' माने आ हौवायाल'सो गानो नङा होमबा गामसाखौ
औ औ
बिदि नोंथाङा फोरमायना होदो दा गामसा गामसा होनाय लोगो लोगोनो जोंना बेवहाय फैगोन हौवा हौवाया गानगोन गामसाखौ ओमफ्राय
हिन्जावफोरा हिन्जावफोरा गानगोन अ दख'ना गानगोन
आदसा आरो बुंबावदो माबाफोर
आरो
आदसा नोंथाङा बुंदो जानाय लों नायनि बागै जोंनि बर बर' माहारियाव माबादि जानाय लोंनाया माबादि जोंनिया जानाय लोंनाय मैगं थाइगं माबादि बाहायो
जोंनि जानाय लोंनायाथ' बहुद इउनिक जाथारोलै
ओ ओ नोंथाङा बुंदो एसे फोरमायनानै
बुहुदानोथ' जोंनि माबा जानाय लोंनायखौ जेनेबा संनोनोथ' रोङाना
ए
अनला खारै
ओ ओ।
दो नारजिजों अमा बेदर बिदि थास' थास' बेदरजों ना।
आरो आरो दंबावो गोबां दा बबेबा बबेबा माइनावनो फैयाखै आरोना।
आदसा सा बुंदो नोंथाङा बे जाय मैगं माने ओंख्रि ओंख्रिनि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन ना नोंथाङा? बे मोनफा मोन फा ओंख्रि बुंनायनि मादाव मोनसेखौ मा बायदि सङो बे बेखौ बुंना होदो नोंथांङा। दा अनला ओ माजों होन्दोंमोन नारजिजों अमा बेदरजों होनदोंमोनना? बेखौ माबादि माबोरै सङो बेखौ नोंथाङा बुंना होदो।
आं आंथ' नारजिजों अमा बेदरखौ संफेराखैबो आरो नुफेराखैबो दा आं नोंथानावसो सोंनो लुगैगोन माने जेनेबा आं दा मा नुफेराखैना संनायखो। दा नोंथाङानो खिथाना होनाय इसे बाय।
बे नारजिखोदो अमा बेदरखौनो आरोना
अ।।
माने फार्स्टआवनो जोङो फार्स्ट माने गिबियावनो जोङो दैखौ एसे होना नै बे नारजि होनानै फुदुंबाय थानांगोन दैखौ अर लागायनानै जेरै ओंख्रि खौ जोङो जेरै हमना लाबाय। फुदुंबाय थानांगोन माने। गोदौहाय थानांगोन। बेनिफ्राय बेवहायनो जोङो खारै एसेल' लखबना होनांगोन जोङो। खारै एसे लखमना होननानै खारै एसे लख समलानानै एसे माने अमा बेदरखौ एसे एवफ्रामना लानांगोन आरो एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय जि बे नारजिया गलिगोन गलि जोबबाथाय लास्टआवहाय गारना होबानो बेखौ एसे टाइम दोननांगोन सम होनांगोन सम होबानो मोनबाय बेनो जाहै बाय जोंनि बर'नि मोनसे खाजा नङा होमबा?
औ औ बे ओरैनो बेसे
जोंंनि बर'नि मोनसे खाजा जाहैबाय बेनो। आरो फोरबोफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा जोंनि बर'नि बर'नि फोरबो फोरबो मा मा फोरबो फालिनाय जायो जोंनि?
जोंनि बर'आवथ'
बर' हिसाबै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
बैसागु आरो नैबे नोंसोरनाव मा होनोथाय बे माबाखो बाथौ फुजा ओमफ्राय मोनसे दंना बे दौदिनिया मा होनो मोनथाय बेखौ
आतसा बाथौ फुजा ओमफ्राय
ओमफ्राय बे गामि गामि बिदि होयो
जा बैसागो माने बे फोरबोआनो आरोना बेबो बैसागो बैसागोआबो मोनसे फोरबोआनो जाहैबाय नङा होमबा गामि गामि बेवहाय मा खालामनाय जायो। मोसानानै मागिनाय जायो।
औ औ।
आरो बैसागुआव मोनसे फोरबो जायो। बैसागो फोरबो बैसागो फोरबोखौ माबादि फालिनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
बैसागुआ
गोदो गोदाय जोंनि बैसा गोआ एकुस दिन हालासे जायोमोन न एकुस दिन। एकुस दिन नैजिसे सान नैजिसे सानालासे जायोमोननो माने ओमफ्राय बेयो बोरैबा बोरैबा खमायलांबाय ओमफ्राय दा मा माबायदि जायो स्नि सान।
स्नि सान औ
गोदाय जोंनि बे ओ मा होनोमलाय बेखौ बैसागो फालिनाया माने ओ जिब जुनारनि माने गुबुन गुबुन जिब जुनारनि थाखाय आरो जिब जुनारनि थाखाय स्नि सान इदि स्नि सान स्नि सान गुबुन गुबुन जायोमोन नो दानिया मा जायो सानसेल' लायो जिब जुनारनिखौ जिब जुनाराव जोंबो गोलैयो नाथाय जों मानसिनिखौ गुबुन फालिनाय जायो आरो
औ
दानाथ' सानसेल'सो लाया होमबा?
सानसेल'सो लानाय जायो ओं सानसेल'सो लायो
उम
बुस्थुआ ओ बुस्थुआ मानि थाखाय इफोरो खम जाबोखो
ओ आदसा नोंथाङा बुंदो नोंथाङा अबे अबे ओ जायगायाव दावबायखो दासान्दि?
औ
दासिम हालागै मा मा जायगायाव दावबायखो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
दाथ' ओ बु ओरैनोथ' दा ओरि बेफोर बायसा
एक्जेक्ट लकेसनथ' मिथिया बाट बुहुदआवनो जोंनि दा बर' हारियाबो दावगासिनो आरोना
माने दावबायनाय माने बेखौ सोङाखै आं जे हारिया दावबायनाय माने दावखोलांनाय बेखौ बुङाखै आङो माने नोंनि दावबायनाय नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायलांखो माने दावबाय
अ माने आंनि माबा? केरियारखो होनदों ना अ आं दा ओरैनोथ' दा आङो दा उम माबा खालामगासिनो बिए सि खालामगासिनो।
आदसा बेखौबो बुङाखै आं माने, दावबायनाय दावबायनायखौ मिथिदों र' दावबायना माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दावसे जायगायाव थांनाय। बेखौसो होनदों आं दा। दा गोलोम बोथोर नालाय दा गोलोम बोथोरनि नोंथाङा अबे अबे बे जायगायाव दावबायखो बे बेखौ सोंदों आं दा दावबायनाय जोंनि बर' मोनसे सोरो दंना दावबायनाय बेखौ मा इग्लिसाव ट्रेभेलिं सोंदो आं।
बुजिबाय। बुजिबाय आङो माने कनफिउस जायो ना?
औ औ। आतसा बेबो नंगौ जोंनि, जेरै जोंनि भाषायावबो मोनसे सोदोबा मोननै मोनथाम माने मा होनगोन बेखौ ओंथि फोरमायनाय दंना। थेवबो जोंनि बर' भाषा जेव बिदि नङा जे गासैबो माबायानो माने प्रायानो कमान आरो ना। सोरबा मोनसे सोदोबनि ओंथिया मोनसेल' बांसिनानो। नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ।
फोरमायना होदो नोंथाङा, दाउबायनाय अबे अबे जायगायाव दावबायखो।
दा गरम बोथोरदि गोलोम बोथोरनि आंथ' दा दावबायनायानो जायाखै दासान्दि माने रुमावनो दं।
आतचा।
दा। थांगोन सम लानानै।
आटसा।
दा
दावबायनाय हिसाबैथ' जों ओ जो बे क'क्राझार ओ क'क्राझारनिफ्राय लानानै चिरां उदालगुरि खैराबारि बेफोराव जों थांलाय फैलाय खालामनाय जायो नङा होमबा
औ औ
उम बेफोराव थांबाय जानांगौ नोंथाङा।
आं थांथ'नाय जायाखै क'क्राझाराव। ओरैनो आं ओ आं उदालगुरि ओमफ्राय एबार बायसा ओ मा ओ एबे ओ भगामाथि।
ओ
बेफोरबायसा ओ नाग्रि जुलि बेफोरबायसा जायगायाव थांबाय आरो ना।
उम नोंथाङा बेफोराव थांनानै बोरै माने गोसोखौ बोरै मोनदोंमोन? बै समाव गिदिंनायाव दावबायनायाव दावबायनानै मास सोलोंथाइ मोनदों बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
इखोनो ओ आं बुहुद माने गोजोननाय मोनदों आरोना जेनेबा जर्स ओ ने बे मिथिंगादो जों दा बुहुत गोरोबनाय रखम मोनदों माने?
ओम माने मिथिंगाजों गोसोआ गोरोबदों नामा? आतसा उम आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथाङा। मायबाफोर सोंनो दङ नामा आंनि।
ओ नोंथाङा बबे बबे जायगायाव थांखो माने?
दावबायखो आत्सा आङो गोबां जायगायावनो दावबाय दावबायनायालाय। माने आसामनिफ्राय लानानै गोबां जायगायाव जेरै महाराष्ट्र दिल्लि बेफोरबायदि जायगायाव आं गोबां दावबायबाय माने गोबां फाराग आरोना मोनसे ओम मा बुंगोन हादोरसा बे हादोरसा आरो गुबुन मोनसे हादोर गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा?
औ।
माने थासारिफोरा गुबुन गुबुन जायो बेफोरखौ दावबायनानै माने सोलोंथाइ मोनदों आरो।
अ।
ओम जोंनियाव जोंनि ओ मा बुंगोन बेखौ गाननाय जोमनाय आरो बे बेफोरनि गाननाय जोमनाय माने रोखायै गुबुन गुबुन जाथारो आरो ने? आतसा नोंथाङा ओ बर'नि माबाफोर सोंथि सोंगोन नामा आरो?
बर'नि सोंथिया दा
सोंदो नोंथाङा। मागो मागोनि बागै सोंदो नोंथां आं जे मागो मागोआव मा खालामनाय जायो‌? नोंथाखौ सोंबाय आङो नोंथांखौ? मागोआव मा मा खालामो? बेखौ बुंनो हादों नोंथाङा।
जोङो अ मागोआव जों एक थारिखालिथ' जोङो गासिबो मिथिगौ बेलागुर सावो होननानै ओमफ्राय जों फिथा सौवराय देनानै